हेल' औ खोनादों ना नोंथां।
खोनादों नोंथाङ खोनादों नोंथांनो दायो ओ आंनि फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा ओ दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदि दा जों गुबै आयदायाव फैनोसै माने जोंनि आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि बर' हारियाव एबा जोंनि बर' समाजाव एबा बर' न'खराव ओ गोबां न'खरावनो मिथियो माने बै दाउ अमा फिसिनानै गावनि न'खरखौ माबोरै खुंलांदों एबा माबोरै खुङोमोन एबा ओ दाउ अमा जिब जुनारफोरखौ माबोरै फोसियो नैबेफोरनि सायावनो जों ओ सावरायलायनोसै नामा नों
औ हागोन नोंथां।
औ औ। माने जों दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला जोंनि बर' न'खरफोराव एबा सुबुं समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि न'खरखौ फोथांबोनो थाखाय ओ दाउ अमा फिसिनायखौ नुबोदोंमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जेरै जोंहा गावनि न'खरावनो न'खर खुंनो थाखाय जेरै दाउफोरखौ गोबां फुसि‌ सियोमोन बेबायदिनो अमाफोरखौ, अमाफोर ओ जेरै न'खराव अमा मानै एबा माथाम गोदोनि समाव माने ओ मा से मानैखौल' लानानै ओ फुसिबोनायखौ नुयोमोन आरो नों थां नाथाय आथिखालाव फ्राय गोबां सोलायनायखौ नुदों माने ओ न'खरसेयावनो माब्रै माबा ओ सय था गाहाम ओ लानानै अमाफोरखौबो फाम महरै फुसिबोनानै गोबां रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
बेबो बेजों लोगोसे जोङो दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला जोंहा माने खाथियाव ओ हाफोर दङ'ब्ला खाथियावनो बेबायदि फुख्रि गिदिर गिदिर बानायनानै गिदिर गिदिर जावनानै नै जेरै ना मागुर थाइलेण्ड मागुर क्लास काप नै बेफोरखौबो माने फुसिनायखौ गोबां ओ जोंनि गामि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो नों थां जाय जायनि गेजेरजों गावनि न'खर सालायनायाव गोबां ओ राङारि अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनो आरो ।
औ नंगौ नोंथां ।
बेजों लोगोसे जोंहा जेरै मोसौ फुसियो मोसौ फुसिनायजों लोगोसे जों बुंनो थाङोब्ला माने ओ बर' न'खरफोराव फ्रायआवनो ओ मोसौ फुसिनानै एबा मोसौजोंनो आबाद मावबोनायखौ नुदों आरो नोंथां । जेरै जोंहा ओ न'खराव आबाद मावनो थाखाय जोंहा मोसौ हालुवा नांगौ आरो बेजों लोगोसे मोसौ गायफोरखौबो जेरै जोंनि देहाखौ गोग गो एबा गाइखेर लोंनो थाखाय माने मोसौ गायफोरखौबो फुसिनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे गाइखेरफोरखौ ओ न'आवनो लोंजोब माब्लाबो माने बेजोंनो दखानफोराव साहा गलाफ्राव हैनानै ओ गावनि न'खराव नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बायनानै लाबोनायखौबो नुदों आरो ।
नो नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो । औ जों बर' न'खरफोराव ओ जों साफ्रोमबो जोङो आथिखालाव जोङो दाउ-अमा बोरमा फिसिनायखौ जों नुबोदों नोंथां । नोंथाङा बुंनाया सैथोआनो । जोंनि बे आ बर' हालामाव बा जोंनि बे बर' फोरा दासिम बो जोङो दाउ-अमा खौ फिसियो नंङा होमबा जों अखल जों जानायनि थाखायल‌जोंङो दाउ-अमाखौ फिसिया नङा होमबा बैफोर रखम दाउ-अमाखौ फिसिनानैबो जोङो गोबां रां मुलाम्फा खालामनो हायो नङा होमबा जायनि थाखाय जों दिनै अमा खौबो जोङो फिसिनो हायो अमाखौ फिसिनांगौब्ला जों गिबियावनो आं नोंथांनि सिगाङाव बुंनोसै अमाखौ बोरैहाय फिसियो जोंनि साइडावहाय अमाखौ जोङो गिबियावनो जोङो गुन्दै होयो नङा होमबा? जाय जोङो माइनिफ्राय सौनानै मिलाव सौनानै मोन्नाय जाय गुन उन गुन्दै बेखौनो जों गुन्दै बुङो नङा होमबा बेखौ जोङो अमानो होयो अमानो होनानै जोङो अमाखौ बिदिनो जोङो फिसियो आरो।आरो लोगोसे जों अ बै जोङो मिथिंगायावनो मोननाय थास' बिलाइ जाय गोसोम थास' बा गुफुर थास' बेफोरनि जों बिलाइखौबो जोङो रुनानै अमाखौ अमानो आदार हिसाबै होनानै जों अमाखौ जों फेदेरनायखौ जों नुयो आरो ।
नोंगौ-नोंगौ ।
माखौ जोङो फियोब्ला बुन्दि फियोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो होननानै जाय फिगिरि बिथांमोना बुङो आरो माने अमाजों जेनेबा मासे बुन्दि अमानिफ्राय जोंनो आतटा नौटा जुदि नोङो फिसा खौ जों मोननो हायोब्ला अब्ला नोङो बेखौ बा रोजा बा ब्रै रोजायाव फाननो हायोब्ला नोंङो गोबां रां मोननो हायो आरो । थिग बिदिनो नों बुन्दा अमाखौ फिर योब्ला नोङो मासे अमायाव नों पन्द्र' हाजारनिफ्राय बिस हाजार बा पसिस हाजार मोनगोन नङा होमबा अब्ला नों अमा फिसाखौ फिसियोब्ला नोंङो बांसिन मुला फा जायो होननानै ओ जोंनि आइजो बिथांमोना जाय फिगिरि बिथांमोना बुङो आरो । थिग बेखायनो जोंनि ओनसोलाव गोबां न'खरफ्रोमबो बर' गामियाव जोङो मासे नङा मासे अमा फिसिनायखौ जोङो दिनै आथिखालाव नुबाय थादों आरो ।
नंगौ नोंथां नंगौ
न'खरावबो जोंङो फियो अमाखौ जों माब ब्रै माबाखौ जोङो फियो आरो बिदिनो जों दाउखौबो फियो नोंथां दाउखौ जोङो दाउखौ फिनो थाखायथ' जोंनो गोबां आदारनि गोनांथियानो गैया नङा होमबा नों थां जाय एसे-एनै जोङो माइरं गुन्दै एबा एसे एनै जोङो इंखुर होलानानै बेखौ जोङो हाग्रायाव हगारा होमबानो बिसोरो एम्फौ एनलाखौ जानानैबो देरो नङा होमबा नोंथां जोङो गोबां जों रां खरसाबो खालामामनो गोनां गैया आरो जुदि जोंङो लकेल दाउखौ फियोब्ला बिदिनो आथिखालाव नोंथां बुंनाय बायसा जोंनि साइदआवबो दिनै नाखौ फिसियो जेरै ना फिसिनायनि सायाव जोंङो जायफोरा हाखर गिदिर-गिदिर दङ बिथांमोना ना फिसियो बेजों लोगोसे जोङो हांसोफोरखौबो फिसिफानाय नुयो‌ आरो। मानोना हांसोखौ जोङो बैसांङाव दोनोब्ला हां सोआ जेब्ला खियो गुन्दैखौ जानानै अब्ला बैखौ नाफोरा जानानै आरो नाफोराबो देरो आरो नाफोरनि बेबो आदार जाना होयो आरो । बिदि जोंनि ओनसोलाव फिनायखौबो जों नुदों। जायफोरा बिगाबा बिगाब्रै बिदिनो जेरै गिदिर-गिदिर फुख्रि दङ बिथांमोना गि गोबां ना फिनानै जोङो मुलाम्फा खालामनायखौ जोङो नुदों आरो आथिखालाव बर' समाजनि न'खरफोराव आरो। थिग बिदिनो जोङो मोसौ खौबो फियो नोंथाङा बुंनाय बायसा जेनेबा मोसौखौ जोङो ओ जोङो गोबाङानो जेनेबा गाइखेरखौ जानो बा मालाबा नोंहा रांखान्थि अभाब जायोबा नोङो मोसौखौ नोङो गिदिर खालामनानैबो नों फाननो हायो नङा होमबा? आथिखालाव नोङो मो सौनि दामाबो ओ से लाख बा देर लाखसिम जानानै फैबाय नङा होमबा। हालिसे मोसौनि दामा माने मोसौनि दामा बुंनो थांब्ला गो बां जाबाय आरो आथिखालाव अब्ला जों बिदिनो जोङो फार्म खालामनानैबो जानो हायो आरो आं नोंथांनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबै बाय नोंथां नोंथांमोननि साइदावहाय बिदि दाउ फार्मफोर बानायनाय दों नामा? बोरमा फार्मफोर बानायनाय दोङो नामा नोंथांमोननि साइदावहाय?
दङ नोंथां दङ। गोबां माने बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिं गो बां माने ओ बोरमा फार्म आजिखालिना नैबे बिगियानारि मुगाजों जेरै बोर बे बयलार फार्मा गोबां सोलिनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। माने जोंनि खाथि बे गामि ओनसोलावनो ना जोंनि न'सुंसे नांजाब नाय होनोमब्लाबो जायो नोंथां। जेरै जोंहा न'नि सेराव हाय एसे दैसा एबा दैमा दङ नालाय नोंथां बेनि ओ बिनि सेर सेर माने बुंनो थाङोब्ला ओ जिथा एबा नैजिबा नैजिबाथासो दङ माने। बे दाउनि फार्मा नोंथां ओ नैबे दानि सो सोलिफु मुगायावनो आरो नोंथां दानि बे सोलिबाय थानाय दानावनो जों नायोब्ला गोबां नुनो हागोन आरो नोंथां। बिनि बेखौ जों माने ओरैबायदि आजिखालि नैबे दानि मुगायावहाय ओरैबायदि माने मु लाम्फा जादों होननानै जोंनि जाय फिसिग्रा बिथांमोन फार्म बानायग्रा बिथांमोना ओ जोंनो फोरों फोरमायदों आरो नोंथां माने बेखौ बिस बिथांमोना खोन्थादोंबो माने बांद्राय ओ न'नि सेराव बानायोब्ला बिनि मोनामनाया मानसिखौ एसे देहाफोरखौ गाज्रि खालामो होननानै माने बिथांमोना बै न'नि साइडाव थानाय बे दैलाम बारियावनो बानायहैदों आरो नोंथां। बेबायदिनो ओ नोंथां आरो लोगोसे बे ओ जायखौ नोंथाङा सोंदोंना ओ मोसौनि फार्म होननायाबो जोंनि बिथिं गोबां दं आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा दैलामा सेरावनो नालाय नोंथां माने बै दैलाम बारियाव गुवार जायगा दं आरो नोंथां। बेयावहाय माने जेबो आबाद फोर बारि बागान जेबो गैया नालाय नों बेयावनो माखासे मिथिंगानि जिनाखि मोननाय गांसोफोर बेयावनो ओ जायखौ मोसौ बाथान होनो ना नोंथां?
औ औ।
मोसौ गवालि गिददिर गिदिर लुनानै दोनहैनानै बेयावनो गोबां मोसौ ओ फुसिबोनायखौ नुदों आरो एबा दासिमबो फुसिगासिनो दं आरो नों थां जायनि थाखाय गं सासे मालिक नावनो बुंनो थाङोब्ला ओ नै जि नैजिबाथा थामजि ब्रैजि नैबेफोरबायदि माने बाथान दं आरो नोंथां। ओमफाय बिथांमोना गावसिनि न'खरखौ बेजोंनो खुङो होमब्लाबो जायो। आरो बिथांमोना ओ सान सेयावहाय माने बै गाइखेरफोरखौ ना नोंथां ओ गैयाबाबो ओ दस खिजि एबा जि खिजि नोङाबा होन जिबा खेजि गाहाम मोनो आरो। गाइखेरखौ माने बिदिनो आरो नों थां। जोंनिथिं बेफोरबायदि औ दे नों
औ बर' न'खरफोराव बेबादिनो जोङो दिनै ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो सालायबोनायखौ नुदों नङा होमबा गोदोबो जों बर'फोरा दाउ फियोमोन। आथिखालावबो जों दाउ फियो नङा होमबा गोदोबो जों बोरमाखौ फिसियोमोन आथिखालावबो फिसियो। नाथाय आ थिखालनि बोरमा फिसिनाय दाउ फिसिनायफ्रा एसे आदब खायदाया एसे आलादा जानायखौ जों नुबाय आरो नोंथां नङा होमबा? गोदो जोङो इसे मास से मानै माथामफोरल' जोङो फियोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बेखौ फालांगि आयदायाव लाना फैनो हाबाय जा फालांगिखौ जोङो नायागिरनानै मोनबाय। गोदोथ' नोङो फिसिबाबो नोङो बहा फानगौमोन बायना जाग्राबो गैया फानग्राबो गैया गासैबो न'खरावनो दाव अमाया थाखायोमोन नङा होमबा? आथिखालाव जोङो अभाब जानायखाय जोङो जायफोरा फिनानै जुदि फाननो हायो बिथांमोना गोबां रां आरजिनो हायो आरो जों बेबदिनो जिब- जुनार खौ फिसिनानैबो आरो। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय। जोंनि सावरायनांगोखो बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन।
औ गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथांनि
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ।